औ नोंथां
खोनादों
औ नोंथां खोनादों
अ गिबियावनो बेलासे समनि नोंथांसिम गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। ओ मा मावना
औ औ औ नोंथां फ्रि
अ बिदिब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो थाखाय नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन
औ नोंथां सावरायजागोन।
बे आयदायानो जाहैबाय ओ जायखौ जों ओ बाजार एबा हाथाय होननानै बुङो। नङा ओमबा दा बे ओ बा बाजार एबा हाथाइनि हाथाइनि मोनसे आयदा लानानै आं नोंथांखौ सावरायनो थाखाय कल हरनाय जादों। खोनादों नोंथां
औ नोंथां ओ जोङो बाजार एबा हाथाय औ औ नोंथां औ बाजार औ बाजार एबा हाथाय होननानै बुङोबा जोङो मा जाय जायगायाव जोङो फानलाय बायलाय खालामनो हायो बेखौनो बाजार एबा हाथाय होनो नङा होमबा नोंथां? जोङो बेयाव गुबुन गुबुन रोखोमै जोङो बा हाथायाव जोङो गुबुन गुबुन रोखोमै जोङो बायदिसिना जों फाननाय एबा बायनाय खालामनो हायो। जेरैहाय जोङो गुदिथाराव जोंहा मा होन्नानै बुङो गोदो गोदायनिफ्राय जों लायोबा जोंहा गिबि हाथाय एबा बाजारा जादोंमोन जाहैबाय जोंहा आबादनि सायाव जेरैहाय समाव जोङो सोलाय सोल' खान्थि दंमोन नङा होमबा नोंथां? बै सोलाय सोल' खान्थियाव जोंहा मोनसे ओरैबायदि दंमोन। जेन' ज जेन'बा सासे मानसिनो गुबुन मोनसे बेसाद नांगौ आरो गुबुन सासे मानसि मानसिनो गुबुन मोनसे बेसाद नांगौ बै समाव बिसोरो मा ओ गावजों गाव बेबायदिनो मेलायलायनानै सोलायनानै लालाय लायोमोन आरो बेबो मोनसे जोंहा बाजारमोन गोदो गोदायनि जोंहा बै समाव रांखावरि एबा फैसानि जेबो गियान गैयामोन नालाय बे समाव मा खालि नांगौ जों आरो नांगौ सासे मानसि आरो गुबुन सासे मानसिजों नांगौथिया बा गोनांथिया गोरोबलायबो बेयाव जोङो माखासे मुवा बेसादफोरखौ जोङो सोलाय सोल' खालामनो हायोमोन आरो। नाथाय बेयाव ओरैबायदि मोनसे जोङो आख' फिख'खौ नु मोनो जेरैहाय जेन' सासे मानसिनो गोनांथि बुु बै बाजार खालि बा बै दिनखालि गैयाब्ला बै बे मानसिया सोरजों आरो गावनि नांगौथिखौ बोरै सोलायगोन बेखौ जोङो मोनथावाबो जोङो नुहोदों नङा। मङा होमबा नोंथां? बेबायदिनो माखासे सानफोरनि उनाव जोङो आथिखालाव जोङो जौगानायजों लोगोसे जोंहा रांखान्थियारि बिथिङाबबो जोंहा सोलायबोदों नङा होमबा नोंथां। बै समाव जोङो एसे बिबांनि रांखावरिनि ओ बेसेना जोंहा गोबां हिसाबै जोङो बाहाय जायोमोन जेरैहाय जोङो खम बेसेनजोंनो गोबां मुवा बेसादफोरखौ जों बायनो हायोमोन नङा होमबा नोंथां नाथाय जोङो आथिखालाव जेरैहाय जोङो नुनो मोनबाय जे जोङो गोदोहाय खम बेसेादावनो गोबांथार माखासे मुवा बेसादखौ मोनोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो गोबां मा होनना बुंदों रांखावरिनि जोंहा बिबा बांदों आरो बिनि ओ जोंहा बांबोदों जेरैहाय मबेबा मोनसे मुवा बेसाद बायनांगौबा जों गोबांथार रांखावरि होनो नांगौ जेन' गोदोनिसेबां रु खोब गोबांथार आरो जेरैहाय आरो गोदोनि रां रांखावरि आरो दानि रांखावरि जोंहा सोलायबायखौबो जोङो नुनो मोनदों। गोदोहाय जोंहा बेबायदिनो ओ गोबां खमथार जेरै एक फैसा दुइ फैस ना बेबायदि बायदि जों खोनाबोनो मोन्दों जोंथ' बै समनि नङा नालाय जोङो जारिमिनाव खोनानो मोनो आरो ना बेबायदिनो जोंङो आथिखालाव जोंङो बाजार एबा ह हाथाय होननानै बुङोबा जोङो आथिखालावबो जोङो आबादारिनि गोहोम गोबांथार मा होनना बुङो जोङो ओरैनोथ' गामि ओनसोल बा जोङो ओनसोलफोराव जोङो मा होनना बुङो हााइ बा बाजारखौ जोङो जाय जायगायाव जोङो बांसिन फसल दिहुननो हायो बैबायदि जायगाफोराव बा जाय जायगायाव बांसिन आबाद मावो बैबायदि जाय बेयावसो जोंङो हाथाय बा बाजारखौ जोंङो देरनाय बा गोगोम नुयो नङा होमबा नोंथां गामि ओनसोल बेबायदिनो नोगोर ओनसोलनि जोंहा आलादा खोथा नोगोर ओनसोलाव जाहैबाय जोंहा गोबां गासै नांगौ बेसादखौनो जोङो मोननो हायो बेबायदिनो बिरोंदामिनजों जौ जालाय जोंहा माखासे आगजुफोर बा इलेक्ट्रिकेल आगजुफोर आरो बेबायदिनो गोबां बायदि बायदि बेसाद जोङो गासैखौबो मोननो थाङो नाथाय जोङो गामि ओनसोलाव माखासे नांगौ बेसादफोरखौ जोङो मोनजोबा बेनिखायनो जोङो जाय जायगायाव जोङो आबाद गैया बे जायगायाव बा बे जायगानि हाथायाबो जोंहा फिसा जायो आरो जेन'बा जाय जायगायाव जानाय लोंनाय बा गानग्रा जोमग्रा बेनिल' जोंहा बाजार जायो बे जायगायाव बे बाजारा फिसा जानाय बा फिसाखौ जों नुनोमोनो आरो माने बांद्राय जौ जगासारनाय नङा नाथाय जोङो गामि ओनसोलाव जोङो बेखौनो आं जावले जावले बुंदों। ओ जाय जायगायाव आबाद बा आबादनि दिहुनथाइ हाथाइ गोबां बे जायगायाव हाथाय एबा बाजाराबो जोंहा मा देरो आरोखि बेबायदिनो जोङो हथाय बाजार होननानै बुं हाथाय बबा बाजार होननानैुङोबा बायदिसिना मुवा बेसादनि जोंहा फानलाय बायलाय खान्थि जाय जेराव सोलियो बेखौनो बुं जेरैहाय जोंङो मोनसे बाजाराव जोंङो आबादफोरखौ जोङो दिहुननानै जोङोथ' आबादखौल' दिहुननानै जों आबादखौल' जानानै थांना थानो हाया आरो बेबायदिनो जोङो गोबां आबाद दिहुननानै जोङो बेखौ जोङो दोनथुमनानैबो लाबाय थानो हाया बेबायदिनो बिनि जोहै जोङो मा खालाम बिनि सोलायै मा खालामनो हायो गोबांथार आबाद दिहुननानै जोङो बेखौ माखासे फालांगियाव बाहायनो हायो जाय खौ जोङो बाजार एबा हाथायाव जोङो फानहैनो हायो बिनि सोलाय जोङो फानहैनानै जोङो रांखावरिजों सोलायनाय जायो आरोखि बा फैसा लानानै बे आबाद जोङो हरनाय जायो बिनि उनाव जोङो बाजार एबा हाथाइ। फोराव जोंङो बेबायदिनो गोबां जाग्रा बेसादफोरखौबो जोङो फानाय बायलाय खालामनो हायो जेनबा सोरबा गोरिब सुबुंफोरा जोङो बे ब गावनि जिउ खुंनाय राहाखौ नागिरनानै जोङो माखासे जाग्रा आदार बा जाग्रा मेथाइ बा जाग्रा बेसाद बानायनानै फानहैनो हायो बेजों जोङो रांखावरि बुथुमनो हायो। आरो बेबायदिनो जोङो बाजारफोराव जोङो गानग्रा जोमग्रा जोङो आखाइजों दिरुननानैबो जोङो फानहैनो हायो। बा बिनि बेनि बदलै जोङो गुबुनफोरनिफ्राय मा होनना बुङो बायस'नानै लायनानैबो जोङो बेखौ माखासे मुलाम्फायाव फाननो हायो नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो जोङो। बाजार एबा हाथायफोराव
ओ आबादजों लोगोसे जाग्रा लोंग्रा आरो गानग्रा जोमग्रा आरो बेफोरखौ जोङो ओ बायलाय फानलाय खालामनो हागायो आरो आरो बेजों बेनि अनगायैबो जोङो बेखौ मिथिनो मोनो। जे जों जे जोङो थांना थानायनि जिउ राहा नागिरनायाव जोंहा माखासे जिब जुनार बायदिसिनाफोर फिसिया होमबा नोंथां बैफोरखौबो जोङो बाजार बा हाथाइनि जोहैनो जोङो बायलाय फारलाय खालामनानै मुलाम्फा खालामनो हायो जेरैहाय जोङो ओ जिब जोङो जिउ गोनां जिबफोर फाननायनिफ्राय लानानै बा जोङो बेखौ बुथारनानै। माने बिथिंफोर गाव फाननाय बेफोर बेफोरनिफ्राय लानानै आरो बेनि अनगायैबो जोंङो थाइगंफोरखौबो बायलाय फानलाय खालामनो हायो नङा होमबा नोंथां? जेरैहाय जोङो बेबायदिनो माखासे खेथि बा मैगंफोर दिहुननानै बाजाराव फानहैनानै जोङो रां रांखावरि बुथुमनाय नङा होमबा बे खालि रांखावरि बुथुमनायल' नङा आरो बिनि अनगायै जोङो बेखौ मख'नो हायो जे गाव दिहुननायजों लोगोसे जोङो गुबुनखौबो फोथांनाय जायो। नंगोना‌ नङा नोंथां? हो नंगौ ना जेनेबा गाव दिहुनबाय बेबायदिनो गुबुनफोरा जोंनो फैसाजों बाय होमब्लाबोथ बिसोरो मा बिसोरनि थांना थानायनि राहाया जोंहा जौगा जानो आदारखौ बिसोर मोननो हादों नङा होमबा? नोंथां बेनोसै आरो नोंथां नोंथाङाबो फोरमायदो एसे बा जायोबा हाथाइनोसै
ओ दा नोंथाङा गिबियाव बुंलांनाय बदिनो बाजार होनना बुङोब्ला मोनसे फालांगियारि जायगा होनना बुंनांगोन आरो जों नोंथां नङा होमबा जाय ब जार बा हाथायाव जोंनि ओ‌ फाननाय आरो बायनाय जायो आरो आं बेखौनो बुंनांगोन जे ओ बांसिन माने बाजार थायोब्ला जोंहा जेनेबा खाथि खाला ओनसोलनि जिखिनि आबादारि एबा फालांगिरिफोर बिथांफोर बिथांमोना जाहाथे माने गावसोरनि मुलाम्फानि थाखाय ओ एसे गोरलैयैनो जाथे जाहाथे गावसोरनि जि फालांगियारि बेखौ दावगाहोनो हायो ओ जुदि जोंनि खाथि खाथि खालायाव बेबायदि बाजार एबा हाथाइया थायो जेनेबा दा खोथाया जाहैबाय मा ओ जि ओ जाय ओनसोलाव ओनसोलाव माने बेबायदि बाजार एबा हाथाइखौ जोङो मोनसे खुंनाय जायो एबा जाय जायगायाव माने हाथाइ एबा बाजारा दङ बे जायगानि ओनसोलनिफोरा मानसिफोरनि थाखाय बियो मोनसे जेनेबा बायनाय फाननायनि मोनसे जायगा आरो आबादारि बिथांमोननि थाखायबो जाय बिथांमोना जे जेरै दिनैनि समाव जेरैहाय आबाद मावनानै बायदिसिना फिथाइ सामथाइ ओ फिथाइ सामथायाइ बा मैगं थाइगंफोरखौ फाननो मोनसे जोबोरखिनि सुबिदा जायो आरो बाजाराव थायोबा नङा होमबा नोंथां? आरो आरो दिनैनि बेलायाव जोङो नुनो मोनसै मा दिनैनि बेलायाव जुदि खाथि खाला जोंनि बाजारफोराव जोङो जुदि बाजाराव थांङोबा नुनो मोन मा दिनै गोबां माने आइजोफोरखौबो जों दिनै फालांगि खालामनाय नुनो मोनो खारन बिथांमोनाबो जे फालांगि फालांगि खालामनो खाबु मोनदों होननानै बुङोब्ला बिथांमोननि सेराव बाजार मोनसे थानायनि थाखाय जेन'बा
औ नोंथां
आथिखालनि दिनाव जोङो बाजार होनाय लोगो बे बे खोथाखौबो मख'नांगोन आथिखालनि दिनाव फालांगि हिसाबै जोङो माने जों हौवाफोराल' माने फालांगि खालामाखै आथिखालनि बाजारफोराव जोङो आइजो माहारिनि निफ्रायबो गोबांखिनि फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां जेरैहाय आङो जोंनि जि साखाथि थिनि मोनसे बाजार बे बाजारनि उदाहरनखौ आङो नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनानै होनि जोंनि जों जोंनि माने जोंनि साखाथियाव गासै थामजिबा ब्रैजि गामि एबा सुबाजों लोगो नानानै गंसे बाजार दङ जाय बाजाराव जोंनि बर' माहारिनि आइजो बिथांमोनखौ गोबारैनो फालांगि खालामनायखौ दिनैनि समाव नुनो मोनो आरो जेरैहाय मैगं थाइगं खानानै फाननाय आरो बायदिसिना बायदिसिना मुवा बेसाद फाननायजों लोगोसे दाउ गोदानानै फाननाय अमा गोदानानै फाननाय साहा गला होनाय बिदिनो माने गोबांखिनि आइजो माहारि बिथां बिथांमोनखौ दिनैनि बे दिनैनि बे थासारियाव माने फालांगि खालामनानै सोलिनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां आरो जों बुंनांगोन जे बिथांमोननि सेराव जुदि बेबायदि बाजार गैया मोनबा हयथ' बिथांमोना गावसोरनि फालांगि खालामनायाव खायसे उसुबिदाखौ मोनगोन होन्नानै जों बुंनांगोमोन आरो नङा होमबा नोंथां दा नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जेन'बा आं नोंथांनियाव फंनैसो खोथा आरो सोंबावनो नागिरदों नोंथांमोननि सेरावबो बेबायदि बाजारफोर दङ नामा जाय बाजाराव माने नोंथाङा गोबां माने फालांगिरि बिथांमोनखौ फालांगिरि खालामनायजों लोगोसे आबादारि बिथांमोनखौ बायदिसिना मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइ फाननाय नुयो बेबायदि बाजार दङ नामा नोंथांमोननि सेराव जों
औ नोंथां थारैनो जोंनि बेबायदिनो बानिफ्राय द' किल'मिटार गोजान हा लागैहाय दङ बेबायदिनो जोङो बेयाव माखासे गोबां आबादफोरजों लोगोसे मा होननानै बुङो माखासे गानग्रा जोमग्रा आरो बेफोरबायदिनो मैगं थाइगं बा माखासे नांगौ जानाय जोङो बेबायदिनो बेबायदिनो जानाय लोंनाय जोंहा आदार ना बेफोरखौ जोङो मोननो हायो थायो आरो बे बाजाराव ओ बेयाव जोंहा सानफ्रामबो मोनसे फिसा बाजार जायो बेनि अनगायैबो सप्तायाव खेबसे जोंहा गेदिर बाजार जायो बेयाव गुबुन गुबुन जायगानिफाय गुबुन गुबुन ओनसोलनि फालांगियारिफोराबो फैयो आरो नोंथां
औ औ औ थारैनो औ औ औ दा नोंथाङा द औ औ दङ जोंनि जायगायावबो बेबायदिनो आंहा आगोलाव बुंलांनाय बायदिनो मोनसे जाय बाजारा जोंना सप्तायाव खेबसे जायो रबिबार रबिबाराव रबिबारायाव जायो बाजारा बे बाजारा ओमफ्राय खमैबो जोबोरैनो गिदिर बाजार होनना बुंनांगोन खमैबो बे बाजाराव जिनिफ्राय जिबा रोजा मानसिनि थुबुर जायो आरो नोंथां आरो जों जोंनि बे बाजाराव खमैबो साहा गलानिफ्राय लानानै बायदिसिना मैगं थाइ थाइगं आरो गाननाय जोमनायनि देलायनायनि बायदिसिना जुदि गलाफोरखौ सानोबा खमैबो बेवहाय माने ब्रैजौनिफ्राय बाजौसो गलाफोर दङ दा जोंनि गासैबो माने ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनानो बे बाजारखौ नेनानै थायो आरो आरो जुदि गावनो मायबा मोनसे नांनाय जायोब्ला जेनेबा गाननायनिफ्राय जोमनायनिफ्राय देलायनायनिफ्राय मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइनिफ्राय जायखि जाया जुदि जाय बिथांनो गोनांथि जायो बिथांमोना मा बे जोंनि सप्तासेनि बाजार बेखौनो नेना थायो होनना बुंजागोन आरो नोंथां आ दा नोंथांजों जों जि बाजारनि बागै गुवारै सावरायलायबाय थारैनो नोंथांजों सावरायनानै जोबोदखिनि गोजोननाय मोनदों नङा होनबा नोंथां ओ दा जोंनि सावरायनायखो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ नोंथां जागोन
दे दे बिदिब्ला औ साबायखर थाबाय नोंथां